औ
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हालायनायखौ थाबाय नोंथांसिम,
औ औ नोंथांनिसिमबो
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां,
औ औ औ
बे आयदायानो जाबाय बर'नि जानाय लोंनाय,
बर'नि जानाय लोंनाय आरोना?
औ बर'नि जानाय लोंनाय बर'आ मा, जायो माबायदि जायो बेनि बागै,
औ औ
बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा, फोरमायना होदो
औ औ औ ओ दाथ' जोङो जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला ओ, जोङो बर'फोरा ओ न'आवनो बानायजानाय बा जोङो न'आवनो बाहायबाय थानाय मैगं फोरानो जादों ओ सबाइजों ओ साम' नङा होमब्ला, सबाइजों साम' औ औ ओमफ्राय औ सबायजों साम' ओमफ्राय ओ नारजिजों अमा बेबायदिनो अनलाजों दाउ बेफोरबायदिनो आरोना आरो जोङो सबायजों ओ संनो गोनांब्ला जोङो, गिबियावनो जोङो ओ सबायखौ लाग्रोनांगोन जाय औ जायखौ जोङो गलायाव बायनानै मोनो नङा होमब्ला,
औ नंगौ नोंथां
ओ जायखौ जोङो गलायाव बायनानै मोनो बे सबायखौ जोङो न'आव लाबोनानै जोङो, ओ दसे सम सोमनान होबा मोजां आरोना? बे सबाय सोमनान दोननायखौ जोङो ओ जोङो सारायखौ लानानै सारायाव सबाइ, बेजों गोदौ होनोनांगोन आरोना सबायखौ
नंगौ नोंथां,
दा जों सबायजों साम' संनोब्ला बेबायदिनो ओ सबाय, खौ बेबायदिनो गलानिफ्राय लाबोनानै सोमना दोननानै जोङो ओ दैजों गोदौहोनानै, बेनि उनाव जोङो जोंनि न'आवनो थानाय ओ बेबादिनो थालिर बिफां एबा फस्लानिफ्राय बानायनाय ओ खारै बे खारैखौ जोङो सबायाव लुना नांगोन आरो ना?
नोंगौ नोंथां
बे सबायखौ सबायाव खारै लुना होननाय लोगो लोगोनो जोङो ओ सबाय ओंख्रि जाहैगोन आरो। आरो सबायजों साम' संनो थाखाय जोंनोथ' साम'बो नांगौ जाहैगोन आरो बे साम'खौनो जोङो, गलानिफ्राय बायनानै लाबोनो हायो एबा जोङो, जोंनि दंग' एबा दैसाफोराव जोङो, ओ दंग' दैसाफोराव जोङो गुरनानैबो मोननाय जायो बे साम'खौ। ओ गावबा गाव बेफोर, माने सोरबा गुरनानै लाबोगोन सोरबा ओ गलानिफ्राय बायनानै लाबोगोन। बेबायदिनो बे साम'खौबो ओ बे सबाइ औ बे सबाय गोदौबाय थानायाव जोङो साम'खौ होना होगोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
बे सबाय गोदौबाय थानायाव बे साम'खौ होना होनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ बेयाव जोङो खारै संख्रि बेबादिनो जि नांगौ बे खौ होनानै जोङो मोननाय जायो ओ सबायजों साम' मोननाय जाबाय आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो जोङो फारसे फारसेजों जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो ओ मा होनगोन बेखौ नारजिजों अमा नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा जोंनि बर'नि गेजेरावथ' नारजिजों अमा बे ओंख्रियाथ' जोबोर ओ जोबोर गनायजाथाव आरोना जोंनि ब र'नि थाखाय। औ जोङो जोङो जोङो दानि समफोराव जोङो सबाय ओ सबायजों साम' बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो गलाफोरावबो बायनानै मोनो जेराव जोङो ओंखाम जानो हाबो नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां।
औ दा बेबादिनो जोङो ओ नारजिजों अमा आरोना बेफोरखौबो जोङो दानि समफोराव जोङो गोबां बेबादिनो गुबुन गुबुन ओ जायगाफोरावबो गुबुन गुबुन ओ गलाफोराव जोङो मोननाय जायो। ओंखाम जानो जेब्ला हाबो नोङो अब्ला जोङो सबायजों साम' अनलाजों दाउ आरो ओ नारजिजों अमा बेफोरबायदि ओंख्रि मोननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
थारैनो नंगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो फारसेजों नायब्ला जोङो स' ओ नारजिजों अमा संनो थाखाय जोङो ओ नारजि खौ जोङो नारजि बा नारजि बानायनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो दखरसे हायाव जोङो हालेव नांगोन। हाल एवनाय बेनि उनाव जोङो ओ जायखौ जों फा-फाथो होनना बुंनाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बे फाथो बेगरखौ फोनानैसो जोङो ओ फाथो मोनगोन आरोना जायखौ जोङो गोरलैयावबो एवनानै जानाय बेबो औ बेबो जोबोर बेबायदिनो नारजि बायदिनो एसे ओ गोखा जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेबायाददिनो जोंङो जेब्ला ओ बे फाथो बेगरखौ फोनानै एबा नारजिनि बेगरखौ फाथोनि बेगरखौ फोनानै फाथो मोनो बेनि उनाव जोङो फाथो दंफांखौ एबा फाथोनि लाइफांखौ जोङो दाननानै फाथोनि बिलाइखौ जोंङो ओ आलादा खालामनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ जायखौ जोङो ओ बे फाथो बिलाइखौ फोराननानै गोबां सम दोननाय जायो फोरनानै ओ बोनथुमना दोननाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ जेब्ला जोङो नारजिजों अमा संनायनि सम फैयो एबा नारजिजों अमा ओंख्रि संनो सम फैयो अब्ला जोङो नारजिखौ नारजिनि जायखौ जोंङो गिबिनिफ्राय लानानै जोङो फाथोनिफ्राय लानानै नारजि जानायसिम जों मोनसे जलंगा एबा सियाव सुनानै दोनदोंमोन बेनो जाबाय राननानै बे फाथोआनो जोंनि बे नारजि जाहैबाय आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा बे नार्जि जानाय लोगो लोगोनो जोङो नार्जिखौ जानो थाखाय जों नार्जिखौ दसे सम दैयाव सोमनानै दोननांगोन आरोना नोंथां
नंगौ नोंथांथारैनो
औ औ आरो बे जोङो सोमनानै दोननांगौ दसे सम जानायनि से से घन्टा बा नै घन्टा बेबदिनो गावनि गोसो मुथे जोङो दसे सम सोमनानै दोननाय जायो फाथो एबा बेखौ नारजायै बिलाइखौ बेनि उनाव जों जोङो साराय लानांगोन बेनि उनाव जोङो जोंथ' नारजिखौ अमाजों संङो नालाय औ बेबायाददिनो जोङो नारजिखौ बेबायदिनो जोङो खारै ओंख्रि होनानै खारै खारै होनानै जोङो गोोरौबाय थानांगोन आरो नारजिखौ जेब्ला नारजिया मोननायनि लामायाव फैयो अब्ला जोंङो नारजिजों अमा संनो थाखाय अमा बेदरबोथ' नांबाय नङा होमब्ला नोंथां
ग
औ बेबायदिनो अमा बेदरखौबो जोङो गलानिफ्राय बायना लाबोनानै जोङो बे गोदौबाय थानाय बे नारजि ओंख्रियाव जोङो अमाखौ गलाय मेदेर खालामनानै नाइनोङोन आरोना नोंथां बेबादिनो बेबायदिनो गलाय मोनदेर खालामनानै जोङो मोनसे बेखौ मा होनगोन नारजिजों अमा ओंख्रि मोननाय मोननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङाबो बे बर'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे एबा मा होनगोन बेखौ अनलाजों दाउनि सोमोन्दै एसे नोंथाङाबो फोरमायना होबा आं मोजां मोनगौमोन आरोना
औ नोंथां अनलाजों दाउ होनबा बर'नि ओ मुंदांखाखौनो होनजागोन बिदिहाय मुंदांखा ओंख्रि बर'नि मुंदांखा ओंख्रि बे अनलाजों दाउ खो बिदिहाय संनाय जायो उम दाउ दाउखौथ' जों न' न'यैनो न'फ्रोमावबो बर'नि न'फ्रोमावबो फिनानै लाखानाय जायो
नंगो नोंथां
फिनानै लानाय जायो न'नि दाउ गासैबो न'खर न'खरनो थाफ्रामनानै जों फिनानै गिदिर खालामनानै बेखौ जों फिना लाखानानै
औ नंगौ नोंथां
गेदेर खां नाला खानानै दाउखौजों फेदेरनानै उनाव अनलाजों दाउजों संना जानो नागिरनाय समाव जोङो दाउखो न'नि दाउखौ फार्स्टआवनो बुथारना लाग्रोबाय बुथाना लानानै बेखौ साफा खालामामनानै गोदानानै लाग्रोबाय लाग्रोनानै अह बेखौ जोङो एवफ्रानानै बरियासे थावजों एवफ्रानानै मोजाङै एवफ्रानानै मोजां खालामनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव अनलाखौ जोङो अनलाखौ माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
अ बे माइरं गुन्दैनि माइरंखौ जोङो दसे सम दैयाव सोमना दोननानै बे माइरंखौ दसे सम सो ना दोननानै दिंखियाव जोङो माइरंखौ देनो थांनाय जायो नङा होमबा नोंथां बे दिंखियाव देनानै लाना फैनानै गुन्दै जाब्ला बेखौनो जोङो लाना फैनानै ओ न' दैखौ गोदौ होबाय थायो नङा होना नोंथ सौखायाव लाबो नानै दैखौ गोदौहोबाय थानानै अनलाखौ बे गुन्दै अनला देना लाबनाय ओ माइरं गुन्दै बेखौ जोङो बिदि गोदौबाय थानाय समाव गोदौबाय थानायाव बिदिहाय होबाय थानांगौ एसे एसे एसे गोदौनाव ओरै एसे एसे एसे एसे होबाय होबा बेयो अनला जाबाय दिखिथ' जोङो ओ दाउखौथ' एवफ्राम खानानै दोनखानानै दं नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ थारैनो
बेखौ जोङो इयाव गारसोमनानै होबाय अनलायाव बे अना जाबाय अनला ओंख्रि बे अनलायावनो जोङो दाउखौ न'नि दाउ खो एवखाना दोननाय न' नि दावखौ बेयावगा गारसोमना होबाय बिदिहाय जोङो बेनि उनाव खारै खारै होबाय जोङो न'आवनो बानायनाय जोंनि बर'फोरा न'आवनो बानायनाय बा थालिरजों बानायनाय खारै बे खारैखौ जोङो होबाय होनानै खारै होबा जो साद जाखांबाय संख्रि होबाय बानलु होबाय बिदि देना लाखाजोबनानै गासैखौबो होजोबना लाबाय होनानै बिदि दिनो गोदौ गोदौ गोदौ गोदौ गोदौ मोजाङै उम साब जालांबाय साब जानायनि उनाव हर एसे बे अनला ओंख्रि जाहैबाय आरो मा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो ओ नोंथां बेबा बिदिनोथ' जों जोंनि आयदायानो जाहैदोंमोन बर'नि जानाय लोंनाय आरोना बे बर'नि बर'नि जानाय लोंनायखौथ' जोङो बे जोंनि थिखाना दोननाय समाव जोङो रायज्लायजोबनो हाया नङा होमब्ला नोंथां औ जोङो जाय एसे हायो बेखौनो जोङो सानैजों सावरायलायबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो बे बर'जों अन बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङाबो फोरमायना हनायनि थाखाय फोरमायनानै सानैजों मोनथिलायनाय नों मोनथि गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनाय फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
थाबाय नोंथां गोजोनथों